हेल'
औ
दिनै होनबा जोंहा दावहा फोथाराव ओंखारलायनोसै ना?
औ
उम बिदिनो होनबा दिनै जों जौनि बागै सावरायनोसै नङा होमबा ना
औ औ दे दे
बर'फ्रा गोदो गोदाय माबोरै जौखौ संबोयोमोन। माबोरै बाहायबोयोमोन बेफोरखौ रायज्लायनोसै ना? गिबियावनो होनबा जौ संनाय होनोब्ला जों बेयाव जौखौ संनो थाखाय जों माइरं नांगौ नाथाय माइरंनि सिगाङैनो जों माइरंनि सिगाङाव जौखौ संनायनि सिगाङावनो जों एमाव देग्रोनांगौ
ओम
एमाव देग्रोनांगौ हिसाबै जों एमावखौ देनो मा मा नांगौ बेफोरखौ जों गिबियाव सावरायग्रोना लानाया मोजां
मानो होनबा जों नायोब्ला नुयो जे एमाव देनो थाखाय जोंहा गिबियाव माइरं
औ
माइरंखौ नांग्रोगौ जायो माइरंखौ सोमनानै जे दोनो जेरै अनलाखौ अनला देनो थाखाय माइरंखौ सोमोना
ओ ओ
बेखौबो सोमनानै दोननानै फोरानफिनो एसे बेनो मोजां जानायनि आरोना गेब्लेनायनि थाखाय
औ स्र' जानायनि ना।
स्र' जानायनि थाखाय
उम ।
ओमफ्राय माइ एमाव देनो थाखाय बेखौ देफ्लेनानै लायो
उम ।
बेनिफ्राय बेयाव होयो दंफां राखेब आनारस बिलाइ
औ ।
बिदिनो मोखोना बिलाइ
उम ।
बिदि गोबां बायदिसिना सोरबा सोरबा गोबां बायदिसिना बिलाइ होयो आरोना आंनि मोनसे बिनायाव दा बे आं दा जिखिनि बुंनाय एमावनि बेफोरो गोनांथार बाहागो मुलि हिसाबै बाहायनाय जायो बेफोरखौ माने बेखौ दे बेखौ माइरंखौ देग्लिनानै बेखौ देफानानै माने मोजाङै गेब्लेहोनानै बेखौ सिफुमो सिथमनानै गल गल खालामो आरोखि गल गल खालामनानै औ बेखौ गल गल खालामनानै फोरानो माने खायसेया गिदिरबो खालामो खायसे इसे फिसा फिसाबो बानायायो एसे गिदिरबा जाखो बेयाव जुमायखौ बेसेबां जखै सङो बेयाव नायनानै होनांसिगोन जहैबाय फिसाबा जाखो बे गल गल सखौ एसे बुरजासिन होनांगौ जासिगोन माने बेखौ नायनानै बे गावबा गावनि साव सोनांसिगोन आरोना बे गिदिर फिसा बानायनाया बिदिनो बानायनानै फोरानो फोराननानै जेनेबा बेखौ जेब्ला जुमाय संनायाव सम जानाय बायदियै दोननानै फजनानै जखानि दोननानै माइरं खौ ओंखाम बायदिनो संनानै
उम ।
गुसु खालामनानै माने गुसु खालाम बिदिनो सिफ्र्र'नानै दोनग्रो आरो ना खुरनानै मोजां स्र' बानायनानै गुसु खालामनानै हमावखौ फुनो
उम ।
एमाखौ फुननानै मोजां गासिबो नांजोबनाय बायदि लगायो लगायनानै बेखौ हबनानै दोनसिगोन
उम ।
खोबनानै दोननानै जेब्ला बेखौ एसे ए मावावा बेखौ रुयहोयो जि संनानै दोननाय माइरं बा ओंखाम बायदि ओंखामानो होननांसै बेखौ बेयोदि एमावा बेखौ बरख'नानै रुइहोयो एसे जेब्ला बिदै माने रुइहोनानै दै बायदि बिदै ओंखारहोयो अब्ला बेखौ दखियाव सोसिगोन दिखियाव सोनानै बेखौ बिदिनो सानब्रै सानबासो दोनसिगोन बेनि उनाव अब्ला एमाउन्टआ बे माइरंनि सायाव गोबां गोबांनो फिनजानाय खालामनानै मोजांनो बेखौ अरख'नानै माखासे माबाखौ आवलि होननानै बिदै ओंखारहोसिगोन बै बि दै ओंखारनायखौनो माने मानसिफ्रा जुमाय महरै बाहायो आरोखि
उम उम
बेखौ जुमाय महरै बाहायनानै माने लोंबाथाय बेनो फेसिगोन
उम
बेखौनो माने जुमाय महरै बाहायो होनब्ला जों ओरैनोथ खायसे खायफाया ओरैनो सङो माने न'आव लोंनो थाखाय मालाबा गोवावजों सङो नङाब्ला बबेबा फोरबो बबे माब्लाबा सा हाबा बेफोरनि थाखाय सङो बांसिनानो बिदिनो बैसागु मागो आमथिसुवा बिदिनो ओंखाम गोरलै बायदियाव संनानै थिनानै दोनो माने बेफोरनि थाखाय सङो बांसिन ओरैनो लोंनो थाखाय मालाबा मालाबा सङो आरोना संनाया बेफोरनि थाखाय बांसिन सङो
उमह
आरो बे जुमायखौ संनायनि उनाव खायसे खायसे एसे एनै गोखै गोदै जाजायो माने एसे आखाइयाव सोरबा नारें दांनानै बेखौ लगायोबा एमावखौ बा बायदिसिना एसे गोखै फिथाइ बुस्थुफोरखौ दांनानै नों लगायोबा जुमाया गोखै जायो होननानै फोथायो
उम उम।
बिदिनो सोरबा सोरबा संग्राया माइरं गोसोमनि सङो माइब्रानि सङो बैफोर माथानि सङो बैफोरखौ माने ला जुमाय लायै जुमाय गोदै गोखै बिदि जायो आरोना
उम उम
माथानिया बारा गोदै जाया माइब्रा निया एसे दैसिन जायो आरो बिदिनो माइरं गोसोमनिया एसे गोसोम जायो माया
उम
बिदि जायो आरो ना
उम।
आरो आरो गोबां मारबा मारवाखौ मिथियो नामा नोंथाङा
खोनायाखै
औ मारबा दंफां दङ बे जाथोसो बिदि बेफोरखौबो संनाय जायो आरोना देनाय नोंथांमोननिथिं बे जुमायफोरखौ माबोरै संनानै माबोरै जुमाय गोरान दिहुनो माव जुमाइ मावो बेफोरखौ एसे फोरमायहरनायसाय
औ औ। गिबियावनोथ' जौ संनो थाखाय नोंथां बुंबोनाय बादि एमावनि गोनांथियाथ' जाखायो जाहैबाय
औ औ।
बिदिनो माइरंखौ सिगां ओंखाम बै संग्रोबाय बिनि उनाव नांगौ जखानि बेसेबां जखानि बिमाखौ फुनानै लाबाय
औ।
आराम मोजाङै लगायनानै लाबाय बेनि उनाव थालिर बिलाइफोरजों आराम मोजाङै खोबनानै दोनबाय आरो।
औ
जेब्ला बे आराम गेफे मोजां जायो बेखौहाय। जौदोआव सोबाय सो नायनि उनाव साननैसो दोननानै बियो बिदै जौ बिदै जाबाय आरो साननैसो बेखौनो गिसि महरै लोंबाय आरो लोंनोबा ओमफाय। गोरान दिहुनो बखाय बेखौहाय गोरान मावनो थाखाय बेवहाय। दैखौहाय बुरजा होनाय जायो आरो।
औ सोमनाय जायो माने।
औ बेवहाय दै होसननाय जायो। ओम बे बे गेसियावहाय जेब्ला दैखौ होयो बेनि उनाव। जानबाय जाननायावहाय गिबियाव। थुम्बु जौनि दोनि गोजौआवहाय जोंहा मा। नोंसिनिथिं मा होनो नोंथांमोननिथिं जोंनिथिंथ' दोस्राव होनो मोनसे ओमफ्राय बिनि सिङाव मोनसे जो फिसा सा गुदुं गोनां थाबावो आरो माबा गुदुं गुदुं गोनाङा। मोख्रा खर' होनो जोंनिथिं ओमफ्राय औ औ। बेनि बेनि गोजौआव आरो बे दो गुफुर बिदिनो मामानि एलुमिनियामनि होननांगौ नामा बेखौ होबाय आरो दै माबा दोननो थाखाय। गुदुं दै गुदुं खालामनो थाखाय।
ओमफाय बेखौ जानबाय जाननायावहाय ओरै। जेनाखि जरा बेवहाय सिथ्रिजों मो जाङै गोरा जेबो गबोनो हायि बायदि बार हाबनो हायि बायदि फानबाय आरो। फाननानैहाय एथेबनानै दोनबाय मोजाङै बेनि उनाव जेब्ला दैया दुङो। बे सा सायाव दोननाय जे दै बेखौहाय सोलाय सोलाय बिदिनो दै गाब्रै दै गाबा बिदिनो जौआ जेसेबां जौखानि बुरजाबा एसे बुरजा बिदिनो खन सय सात आतबारसो बिदि गारबाय आरो ओमफ्राय जौवा एसेल'बा बिदिनो दैखौ गुदुं गुदुं खालामनानैहाय खनब्रै बा खनथाम बिदि गारबाय आरो।
औ
सोरबा सोरबा डाइरेक्ट ओरै मा होनो नलिजोंबो मावनाय नुयो आरो नलिजों मावनाय
औ
जौ गोरान बा सेरेब दिहुननाय समाव । जेब्ला बिदिनो नांगौ जखानि दैखौ गारखाङो अब्ला दै जौखौ खांसै आरो। खांनानै जौखौ साखिनायसै
औ
बेनि उनाव खायफाया गुरै जायो खायफाया गोरा बा खायफाया मिडियाम टाइपनि जायो आरो बे सोरनिबा सोरनिबा आखाइनि सायाव जायो आरो बै गोरा जानाया एमाव बारा होनाय बा खम होनाय गोरा गुरै जानाया बिदिनि सावबो जायो होनो आरो
आरो खोनानो मोनदों जे बै जुमाय मावनाय जेखौ मावनाय होनो बेयाव बे फास ग'गदानखौ फुलि होननानै मिथियोना
औ
बे गोसासिन जायोबालाय
औ औ बेबो गोसासिन जायो औ स' फास्ट गनाया गोसा जायो आरो बेखौहाय ओमफ्राय गोराथार बाददि मोनोबा उनावहाय बेसे माबानानैहाय थुम्बुखौ दोखौहाय मोजाङै होसाबनानै एसे मावफिनबावो आरो माने बे देब्रु टाइपनि जायो बेखौ लगायो आरो
लगायनानै लोङो बिदिनो खायफाया ओरै बिजनेस महरै हाथाइ बाजारफ्रावबो फाननाय नुनो मोनो आरो बेबायदिनो गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय बर'फोरा दोरोङारि गियान हिसाबै मावो आरो गावसिनि नांगौखिनि ओरै हाबा हुखाबा धोरोम बा सावरि बादालि आथिखालावथ' खम नुनो मोनसै बेफोरखौ सिगांनि समावथ' ज' ज' सावरि बादालि बा न'खरनि बायदि हाबा हुखाफोराव बिदिनो जौ संनानै मानसि आलासि फुजिनाय बेखौ नुनो मोनोमोन आरो दाथ' गोबां सोलायबायना नोंथां
ओं सोलायनायखौ नुबाय गोदो आंथ' मिथिनोय दा खोनानाय बायदिबा जुमाय गोराननि बै फुलिजों गारिबो सालायजायो होनना बिदि खोनाय लांदां अरजों मायो होननाय खोनादोआं
औ अरजोङो होनाय खोनादों आरो औ आंबो खोनादों खोनानाय
औ
होमबा दिनैनिया एसेखिनियाव जाथ'सिगोन होनबा नोंथांना
औ दे दे
औ औ दे